नोंथां
औ नोंथां ओ मा होनो नोंथांजों फंसे खोथा ओ सावरायनोनासो हरनाय जादोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना
औ नोंथां सावरायजागोन
ओं जोङो औवाजों मा मा आइजें बानायनो हायो एसे फोरमायना होनाय नोंथां हायोब्ला
औ नोंथां औ ओ आं मोनथिनायाव आं मोनथिनायखिनिखौ आं नोंथांनो फोरमायनोसै
ओ औवाजों जोङो औवाजों जोङो ओ गोबां बायदिसिना आइजेंफोर बानायनो हायो बेजों लोगोसे जोङो औवाजों ओ न'फोरनि बेराफोरखौबो जोङो बानायनो हायो आरो नोंथां ओ बि बिदिनो जोङो गिबियावनो औवाखौ ओ दानना लानानै बेखौ जोङो ओ दानस'ना लानानै दानस'नानै जोङो बे खौ ओ जिरनाय जायो आरो नोंथां बिदिनो ओ बेरा बानायनानै जोङो न'फोरावबो ओ न'फोरखौबो जोङो लुनाय जायो आरो नोंथां। बिदिनो औवाफोरजों जोङो ओ जेखाइ, खबाय, सेन, सान्द्रै, दाला ओ बिदिनो खादा बेफोरबायदि जोङो ओ औवाजोंनो बानायनो हायो आरो नोंथां।
औ नोंथां।
बिदिनो ओ औवा औवा गैयाब्ला जोङो बेफोरबायाददि खामानिफोरखौ मावनो हाया आरो नोंथां बिदिनो जोंनो बेनिखायनो जोंनो औवाफोरखौ जोंनो ओ नांगौ जायो आरो नोंथां बिदिनो ओ औवानिफ्रायबो जोङो जोबोर खहाय मोननो हायो नोंथां जेरैहाय जोङो थानो थाखाय ओ न 'बानायना लानो हादों आरो ना गुर गुरनो बा ना सानो थाखाय जोङो सेन जे ओ आरो माइरं जावनो थाखाय जोङो ओ दाला बेफोरबायदिखौ जोङो औवाजोंनो जोङो बानायनो हायो आरो नोंथां।
औ नोंथां।
ओ बिदिनो ओ औवाजोंबो बिदिनो गोबां बायदिसिना ओ आइजेंफोर बानायनो हायो आरो नोंथां। ओ बिदिनो नोंथाङा ओ नोंथाङाबो औवाजों मा मा बानाय मा मा आइजें बानायनो हायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
औ नोंथां। ओ बिदिनो जोङो औवा औवा होनना बु बुङोबाथ' गोबाङानो जोङो गोबां आइजें बानायनो हायो नोंथां ओ बिदिनो जोङो फारसतावनो औलाद ओंख्रिबो जानो नोंथां ओ बिदि ओंख्रि जानायनि गेजेराव जोङो आसार खालामनानै दोननो हायो बि औवा गोजाखौ नोंथां। ओ बेनिफ्राय जोङो औवाखौ औ जोङो धाराबो बानायनो हायो नोंथां। बिदिनो जोङो धाराखौ ओ गोदो गोबां धारा नुनो मोनोमोन दा जोङो धाराखौ बांद्राय नुनो मोनला नोंथां बिदिनो गोदोनि मानसि फाइफोरा औ बांद्राय गरम होननानै ओ गोदोनि बोराइफोरा ओ बिदि धारा बना नै ओ बाहेरायावनो उन्दुना थाहोमोन नोंथां गरमनि जाहोनाव ओ बिदिनो जोङो औ ओ बिदि औवाखौ जोङो ओ जेनेबा जोङो रायदों औवाखौ ओ बिदिनो जोङो ओ बिदिनो आलनाबो बानायनो हायो। ओ बिनि उनाव जोङो सफा सियार बेफोरखौ जोङो बानायनो हायो आरो टेबुल ओ राइदिंनि टेबुलबो दोङो जों दानिया नुनो मोनो नोंथां ओ जोबोद समायनाबो जायो जोबोद मोजांबो जायो गोबावबो थाङो औवानि रायदोंफोरा आरो जोङो औवाखौ ओ औवा रायदोंजों जोङो मा होनो बिदि बिदिनो मुराबो बानायनो हायो नोंथां ओ औ बिदिनो जोङो मुरा जिरायग्रा मुरा बानायनो हायो। बिदिनो जोङो जिरायग्रा ओ ओसां बानायनो हायो नोंथां ओ बिदिनो आरो जोङो उनदुग्रा सांबो बानायनो हायो नोंथां। बिदिनो जोङो गोबां ओ माने बानायनो हायो। मा होनो जोङो दा जेनेबा दाउ दोनग्रा न' ओ ना दाउ दोनग्रा गन्द्रा बानायब्लाबो जोङो उ औवाजोंनो बानायनो हायो नोंथां। गोबां मा होनो ओ औवाजों जोंबो बानायो नोंथां ओ बेनिफ्राय जोङो जिहेथु जोंना ओ दाउफोरा जिहेथु दैनो जायोब्ला ओ बिदिनो ग'नो जायोब्ला जोंना औवाजोंनो ओ गन्द्रा बानायनानै औवाजों खासा बानायनानै जोङो दैनो होनो हायो नोंथां आरो बिदिनो जोङो औवाजोंनो ओ थन्द्रा बानायनो हायो। जोङो जेनेबा बे थन्द्राखौ जोङो मानि थाखाय नांगौ जायो। नोंथां जोङो ओ दाउ फिसा जायोब्ला आरो दाउ फोरा जुदि न'आव थायाब्ला जोङो दाउफोरखौ जोबनानै दोननो हायो। जुदि ओ दाउफोरखौ जोङो ओ जोबना दोनथ'नो हायो नोंथां। ओ बिदिनो जोङो औ ओ बायदि खामानियाव जोङो बे ओ धन्द्रा होननायखौ जों बाहायनो हायो नोंथां। ओ दानियाथ' बेफोरखौ जोङो ओ थन्द्रा होननाय ओ बेफोर जिनिसफोरखौ आइजेंफोरखौ जोङो बांद्राय नुनो मोनला नोंथां। गोदोनि दिनाव खिन्थु गोबां दोङोमोन गोबां बानायोमोन आरो दानि ओ मानसिफोरा इफोरखौ ओ बानायनोबो रोङाबो जानानै गोदोनि ओ मा होनो बोरायफोरा बानायो आरो जोङो जिहेथु जेखाइ बानायो नोंथां जों बर'फोरनि थाखाय जेखाइया जोबोद गोनांथि आरो जों बर'नि थाखायनो जेखाइया ओ जेखाइखौ जोंनो नांथारगौ जायो नोंथां। बिदिनो जोङो जेखाइखौ ओ ना गुरनायाव बाहायनो हायो नोंथां। ओ ओ जोङो जेखायखौ जोङो अनलि ना गुरनायावल' बाहायो। नोंथां ओ बिदिनो जोङो मा होनो ओ खबाय खबायखौबो जोंनो नांथारगौ जोंनो थाखाय जोंनो ना दोननो थाखाय ना गुरनो थाङोब्ला जोंनो ओ खबाइखौ नांगौ खबाइखो खौबो जोङो औवाजोंनो बानायो नोंथां। ओ बिदिनो ओ औ बिदिनो जोङो गोबां माने जोंनो बानायनो हायो नोंथां। ओ बिदिनो गोदो औ। जोङो माने दानिया ओ जिहेथु पाक्का न' बानायोबब्लाबो जुदि जोंनो बिल्डिं बानायोब्लाबो ओ जोंनो औवाखौ नांगौ। औवाजों सुंथानानै जोङो ओ मा होनो बिदिनो औवाजों सुंथानानै जोङो दोनथ'नो थाखाय जोंनो पाक्कानि न' बानायब्लाबो जोंनो औवाखौ नांथारगौ जायो नोंथां। जोंनो गोबां औवाखौ नां फाथारखौ आरो दा बुंनो थाङोब्ला गासैनिबो न'आव जोङो औवा खौ ओ नुनो मोनो आरो नोंथां। ओ गोबाङानो जोंङो औवाखौ आरो बहाबा जुदि ओ दैमाफोराव दालां गैयाब्ला ओ जोङो औवाजोंनो बानायनो हायो आरो फुख्रिफोराव ओ जोङो दालां नांथारगौ नोंथां दुगैनो मानो थाखाय ओ बिदिनो जोङो औ दालां नांखाथारगौ। जोङो फुख्रियाव दालां बानायो आरो दैमायाव दालां बानायो। बिदिनो जोङो दालां खौबो नांखाथारगौ जोङो थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय जोबोद खस्थ' जायो नालाय नोंथां। जों दालांखौबो नांगौ। औ बिदिनो जोङो मा होनो ओ बुंनो थाङोब्लाथ' जोङो गोबां औवाजों मा होनो बेरा होयो। बिदिनो जुदि माइफोर गायना दोनोब्ला ओ मोसौफोरनि बोरमाफोरनि उदफात जायोब्ला जोंनो ओ बेरा होनो थाखाय ओ जोंनो औवाखौ नांखाथारगौ आरो नोंथां अब्ला जो बोरमा मोसौफोरा हाबनानै जोंनि माइफोरखौ जानो हाया नोंथां। ओ बिदिनो ओ मा होनो बिदिनो जोंनो ओ गोबां खामानियाव होयो आरो नोंथां औवा खौ आरो जुदि ओ सोरबा मानसिफोर जुदि ओ थैयोब्ला ओ बिदिनो जोंनो औवाखौ नांखाथारगौ नोंथां ओ बिदिनो जोङो औवाखौ दान ना लांनानै जोङो ओ बे मानसिखौ ओ सावनो थाखाय जोंनो औवाखौ नांखाथारगोन ओ बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ औवाखौ गोबां खामानियावनो नांगौ जायो नोंथां ओ बि
औ नोंथां।
ओ फिसा बेनला बेरानि थाखाय ओ थारा बिदिनो ओइ गोबां खामानिनि थाखाय जोंनो औवाखौ नांखाथारगौ आरो नों थां ओ बायदिसिना रोखोमनि थाखाय जोंनो औवाखौ नांखाथारगौ नोंथां। ओ जुदि ओ गोरिबफोराथ' बांद्राय ओ मा होनो बिदिनो पाकानाव लुनो हाया नालाय नोंथां जोंनो औवाखौ नांखाथारगौ आरो सायला होनो था खायबो जोंनो औवाखौ नांखाथारगौ आरो इसिं न'याथ' जोंना गोबाङानो दानिया पाक्का न' थाब्लाबो इसिं न' बानाय ओ बानायनो थाखाय औवा नांखाथारगौ आरो न'नि खुन्था होनो थाखाय जोंनो औवाखौबो नांखाथारगौ नोंथां। बिदि नो बायदि रोखोमनि खामानिनि थाखाय जोंनो औवाखौ नांखाथारगौ नों थां। गोबां माने औवानिनो गोनांथार होनना नै ओ आङो सानना लायो नोंथां ओ नों थाङाबो औवानि थाखाय एसे फोरमायना होदो नोंथां हायोब्ला?
औ नोंथां ओ औवा होनोब्ला जों बिथाङा दा बावैसो बुंलांबाय ओ औवाखौ जोंनो ओ बायदि ओ आइजें बानायनायफ्राव नांगौ जायो जेरैहाय ओ धारा आलना फालें बेफोरदियाव जोङो औवा जोंबो जों बानायनो हायो नोंथां।
औ नोंथां।
बिदिनो जोङो औवाजों बायदिसिना नांगौ जानाय आइजेंफोरखौ जोङो औवाजोंनो बुं बानायनो हायो आरो नोंथां।
औ नोंथां।
ओ बिदिनो ओ औवाखौ जोङो ओ औवा औवाया जेब्ला ओ फिसा जायो अब्ला बे औवा जायखौ जों बुङो औवा मेवाय बा हौवा गाजा बेफोरदिखौ जोङो ओ जानाय जायो नोंथां मैगं संनानै बे औवा गाजा एबा औवा मेवाइखौ जोङो ओ अनला खारैजों जायोब्ला ओ जोबोर ओ गोथावसिन जायो होननाय खोनायो नोंथां।
औ नोंथां।
ओ बिदिनो ओ औवा जायखौ जों औवा गाजा बुङो बेखौबो जोङो ओ बर' फोरा जानाय जायो आरो नोंथां बांसिनानो ओ आरो बे औवा गाजाखौ जोङो ओ फिसा फिसा हानानै जोङो ओ आसार महरैबो बानायनानै दोनजायो आरो बे खौ जोङो आसार बानायनानै ओ जानाय जायो आरो नोंथां। ओ बिदिनो जों बिदिनो जोंनो औ औवा-औवाखौ ओ माबायदि खामानि होनोब्ला जोङो बेफोरखौनो बुंनो नांगोन आरो नोंथां। बिदिनो जोङो ओ नोंथाङा बुंलांनाय बायदि औवाफोरखौ जोङो जेरैहाय ओ सां -सां बानायनायफोरावबो बा दाउ, अमा, बोरमा बे -फोरनि जोङो गलार बा थाग्रा जायगा बानायनो थाखाय जोङो ओ औवाखौ नांथारगौ जायो आरो नोंथां।
औ नोंथां।
बिदिनो आरोबाव ओ जेब्ला ओ मानसि थैयो अब्ला जोङो मानसि सावनो थाखायबो जोङो मानसिखौ ओ खामहोनो बा सावनो थाखाय जोङो ओ बे बे से औवाखौ जोङो बाहायनाय जायो आरो नोंथां।
औ नोंथां।
बिदिनो ओ बिदिनो औवाखौ बायदि खामानिफ्राव बाहायनाय जायो आरो नोंथां। बेनिखायनो जोंनो ओ न' न' जोङो बे औवाखौ औवाया थाथारनांगौ जायो आरो नोंथां। जाहाथे जोङो ओ बेफोरनि जेबो थाग्रा न' बा ओ गासैबो आइजेंफोरनि जोंनो गोनांथि जायो। बिदिनो ओ औ नोंथां। समाबो जाया नङा जाबाय नोंथां दिनैनि -नायखौ दोन्थ'नोसै नामा?
औ नोंथां, बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंदो रायलायनानै गोबां बाथ्रा सोलोंनोबो मोनबाय ओ दा जोंना समाबो जाबाय दोन्थ'नोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां गोजोनथों।